औ नोंथां औ नोंथां ।
होमबा जों दिनै नोंथांनि फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आङो नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनो गोसो जादों नोंथां। अ गिबियावनो दावबायनाय होनब्लाथ' दाथ' गोलोम बोथोर जाहैबाय नोंथां गोलोम बोथोराव बयबो न'आवनो ओरैनो थाबाय थानो बायो ओ बिदिनो अबावबा बिफां साया अबावबा दुगैग्रा जायगा जेरै बबावबा लावखार ओंखाम जाग्रा आरो बबावबा मो जा जायगा जेरै गुसु ओनसोल बेबायदियाव थांनानै जोङो दा ओ गावखौ आराम लाहैनो गोसो जायो आरो नोंथां। जेरै जों दा बयबो दावबायनाय होनोब्ला जों सरलपाराफ्राव गोबां सुबुंफोरानो दावबायगासिनो दं नोंथां। दा बेयाव लाव बे सरलपाराया मोनसे ओ आसामनि सिङाव थानायनो आसामनि सिङाव थानाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे लावखार ओंखाम जाग्रा बेयाव गोबां सुबुङानो ओ दुगैनो थाङो आरो नोंथां। जेरै बेयाव दुगैनानै गावनि माखासे ओ बुस्थु जानाय लोंनायफोरखौ लांफायो आरो ओ गोजोन आरै भुटान रायजोनि खाथिनिफ्राय जोंहा गोजोन बार फैयो बेफोरखौ जों जाहोयो आरो नोंथां दाउ बे सरलपारायाव दावबायहैनानै आरो बेजोंनो लोगोसे जों दावबायनाय होनना बुङोब्ला जों दानि गोबां गोबां सुबुंफ्रानो गोलोम बोथोर ना दाथ' गोलोम बो थोरखौ नोजोर बोनानै जोंहा गुसु जायगा। जेरै ओ मेघालय एबा शिलं बेनि अनगायै आरो अरुनाचल प्रदेश आरो बेनि अनगायै जोंहा ओरै दार्जिलिं एबा सिक्किम बेफ्राव जों गोबां दावबाय दावबायहैनायखौ नुनो मो मोनो नोंथां जेरै दा गोलोम बोथोर होनना बुङोबा बयबो गावखौनो गोलोम बोथोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंहा गोबां सुबुङानो जेरै शिलंआव थांदों दाख्लैसो आरो। आंबो थांदोंमोन दाख्लैहाय। शिलंनि ओ थासारिफ्रा जोबोर मोजां जेरै मानसिफोरनि सुंजोबलायनाय आरो बिजों माबायदि संजोबलायो आरो माबायदि बिसिनि माबाफ्रा कालचार ट्रेडिसन आं बेफोरखौ मिथिनानै फैदों आरो नोंथां बिसोरनि रावफ्रा माबारै बिसोर माबादि रायज्लायो। बेफोरखौ आङो ओ मिथिनानै फैदों आरो बेजों लोगोसे जोंहाबो ओरै अरुणाचल प्रदेशावबो दावबायहैनाय समाव आङो अरुणाचल प्रदेशनि गोबां सुबुंफोरजों सावरायबोदों बिसोरनि थासारिफ्रा माबादि बिसिनि थानाय थानाय जानाय ओ आसार-खान्थिफ्रा माबायदि आरो समाजारि बिथिंफ्रा माबायदि। बेफोरखौ आङो मिथिनानै फैदो-फैनो हादों नोंथां। जों अरुणाचल प्रदेश होनोबा बेयाव गो बां जायगा जेरै बरफफोरबो मोननाय जायो बेयाव। जेरै जों बरफफोरखौनो नायनो थांनो होननाय जायो बेयाव आरो गावखौ जेरै गोलोम बोथोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों बेयाव गुसु जायगा नागिरनानै जों बे मोनसे ओ अरुणाचल प्रेशआवबो जों दावबायहैयो। जेरै बाव अरुणाचलनि आंगामि सुबुंफोरखौ जों गोबां नुनो मोनो। जेरै बिसोरनि रायज्लायनायफ्रा जोबोर मोजां सुबुंजों माबादि सुंजोबलायो सुंजोब लायनांगौ गोदान मानसिजों माबायदि रायज्लायनांगौ। बेफोरखौ बिसोरनि फ्राय जों आङो सोलोंना लानो फैनो हादों। आरो सिक्किम एबा दार्जिलिं होनोबा बाव बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा बेयाव बांसिननो नेपाल जेरैबावबो हाजो ओनसोल होननानै बुंनो हायो। जेरै चि किमावबो हाजो ओनसोल बरफ बे जायगायाव गोबां अखा गोलैयो आरो जोबोर गुसुबो। बेनिखायनो जों गोलोम बोथोराव ओ बे जायगायाव गोबां सुबुङानो दावबायहैयो। बेयाव दावबायनाय समावबो आङो बिसोरनि बे नेपाल सुबुंफोरनि एबा लेबसाफोरनि गोबां ओ माबादि गोदान सुबुंजों माबादि रायज्लायनांगौ माबायदि सुंजोबलायनांगौ बिनि सोमोन्दै आङो सोलोङा लाना फैदों आरो बिसिनि आसार खान्थि बिसिनि ट्रेडिसन बिसिनि जानाय लोंनाय दोरोङारि जाग्रा बेसादफोरा मा मा बेफोरनि सोमोन्दै आङो गोबाङैनो मि थिना मोनदों। आरो जोङो बेबादिनो गोबां जायगायाव दावबायनानै आङो गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनदों नोंथां। जेरै गुवाहाटि नोगोरमा होननानै बेबो मोनसे दावबायजाग्रा। जेरैबाव माखासे गोबां सुबुङानो बेयावबो माखासे गावबा गावनि गावारि खामानिखौ लानानै बाव दावबायहैयो। सोरबा मावख'बो थाङो सोरबा फरायसालिमायाव फरायहैयो बेयावबो मोनसे दावबायनाय आरो बेजोंनो लोगोसे जेरै जोहा एरै ओ भारतनिनो राजथावनि गोदान दिल्लीयावबो जोंहा दाख्लैसो जाना थांनाय बडलेण्ड महत्सब बेयावबो दावबायहैदों जेरैबाव जोङो आङो नुनो मोनदों। दों जेरै ताजमहल ताजमहला माबायदि बेखौ नुनो मोन्दों ताजमहलखौ सोर लुदों आरो दिल्लीनि थासारिया माबायदि माबायदि जायो बेफोरखौ आङोथिनानै मिथिनानै फैनो हादों बेयाव बोथोर दुंङा सुवा ओ बिनि बिनि बोथोरा माबायदि जायो बेफोरखौ आङो बिनि थासारिफोरखौ बिसिनि दिल्लीयाव थाग्रा सुबुंफोरनि माखासे आसार खान्थि धोरोम कालचार हारिमु आरो रोंरिफोरखौ आङो गोबाङैनो फैनो हादों नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोङो आङो बे मेघालय एबा शिलं होनना बुङोब्ला बेबो हाजो ओनसोल होननानै बुंजायो नोंथां। जेरैबावबो गोबां सुबुङानो दावगायो आरो जोंनिनो जायगायाव थानाय जेरै ओ बैरबखुन्दनो आरो बिदिनो गोबां जोंनि ओनसोलावबो दा दावबायग्रा दङ आङो बेयाव गासैयावबो दावबायहैजोबबाय बेयाव बैदि बेबायदि दावबायनानै माबायदि मोनो बेफोरखौ आङो मोनदांनानै फैदों नोंथां। जेरै जों बेफोरबायदि जायगायाव दावबायोबा जोङो गावनि गोसो आरो मेलेमखौ खौ गोजोन खालामनो हायो जेरै जों माब्लाबा समाव दुखु दुखु खस्थ जायोब्ला जों बेफोरबायदिनि मिथिंगानि समायना महरखौ जों नुनानै गोसोफ्रा गोजोनग्लाय मोनो जेरै दैमानि दैसाफोरनि स्राय स्राय दै बोहैनायखौ नुब्ला गोसोआ मोजां मोनो आरो हाजोफोरनिफ्राय सोमखोर गुसु बारफोर फैयोब्ला जों बेफोर जोंनि मोदोम सोलेराव नाङोब्ला जों बेफोरनिफ्राय गोजोननायखौ लानो हायो नोंथां। बेबायदिनो जों अनेक रोखोमनि दावबायनायनि गेजेरजों जों सोलोंना लानो हायो नोंथां। नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै फंनैसो आंनि सिगाव फोरमायनो होदो।
औ नोंथां जोङो दावबायनाय बा हान्था मेला दावबायनायखौ बुङोबा हान्था मेला राहानिफ्राय जोङो लानांगोन नङा होनबा नोंथां जोङो बेबायदिनो हान्था मेला राहा खौ सावरायनोब्ला गोदोनि आरो दानि जो हान्था मेलानि सायाव रुजु नानै सावनो हायो जेरैनाखि जोङो गोदो गोदाय जोङो हान्था मेला राहा जोबोद खममोन जाहोनाव माखासे
खोनादोंं ना नोंथा?
औ नोंथां बेबायदिनो माखासे फरायसालि फरायसालिमाफोर गायसननाय बेफोरनि खाबुफोरा जोबोद खममोन मोन आरो नङा होमबा नोंथां जेखि जोङो गोदो गोदाय हान्थामेला राहा होननानै बुङोबा जोङो जोबोद गाज्रिमोन जेरैनाखि जोङो गोदो गोदाय सुबुङाल' थाबायनो था खाय जोङो मोनसे फिसा लामाखौ जोङो नुनो मोनोमोन जेराव जोङो हाग्रा बारियाव जोङो हादान सिफायनानै जाजेननायनिफ्रायसो जोङो जोङो बिनिफ्रायसो जौगाबोनाय नालाय बै सम समाव बेबायदि जायगाफोराव मा माखासे
लामाफोरा जोबोद फिसा फिसा जेन' जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोब्ला जोङो बेबायदि मोजां खाबु गैयामोन बा बिदिनो अखा बांखा लेवा दाउखा बेफोरबायदि जायोमोन आरो। थिग बेबायदिनो मोनसे समाव ओ सा खा दिरुननो रोंनाय समाव जोङो बेबायदिनो मोसौ गारि मैसो गारि बा गराइ गारि बि फोरबायदि बानाय जेननाय जादोंमोन बे समावबो जोंहा ओ हान्था मेला राहाया जोंहा खोब गाज्रिथारमोन जेन' जोङो मोसौ गारिनि आनथाल' बा गाराइ गारिनि आन थाल' फाल्लि दब्लाय बायदि जोंहा मोनसे मोननैल' सिन हांखो जोङो गोथों लामा बेफोरबायदि ओ बेनिनो ओरै साइद साइद आरि गेजेरजों जोङो हाग्रा थालायनाय बेफोरबायदि लामा मोनोमोन आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे बाजार बा हाथाइ बा फरायसालियाव थांनो गोनां जायोबा जोङो हाब दैब्रु गासोमनानै आरो सेन्देल फैथा गानजालायि बायदि जोङो खुनानै आखाइायाव लानांलायनाय बेबायदि अबस्थामोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो मा खासे समनि उनाव जोङो जौगायै जौगायै जौगानानै नै दासिमहालागै माखासे जौगानाय बा बिरोंदामि जौगाहोजानाय माखासे ओ मुगायाव जोङो बेरोंदामिजों जौगाहोजानाय माखासे गारि मथरफ्राबो ओंखारलांबाय आरो बेबायदि लामा बानायनाय बेबायदिनो सरब फाखा बानायनाय बेफोर बेफोरबायदि जादों आरो बिनि सिगां जोंहा मोनसे सम जादों जेन' जों रायजो राजाफोर मोनसे सानखांनानै ओ जै रायजोैनो ओंखारनानै लामा खोनाय आरो बेबायदि अन्थाइ खोनाय बेफोरबायदि जागायबोदों आरो बिनि उनाव लासै लासैनो सरखारजों गनाय जानाय जों माखासे सरखारनि ओ लामा जेरै जोङो फिस लुनाय बेफोरबायदिना बेफोरबायदिया जौगाबोदों आरो लासै लासैनो बेबायदिनो गारि मथर बांबोनायजों लोगोसे हान हान्था मेला राहा बांबोनाय बा जोंनि हान्था मेला राहा लामा जोङो बे मोजां जाबोनाय बेजों जोङो लासै लासै जौगाबोदों आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौबो मख'नो हायो आथिखालाव जोङो गारि मथरनि अनगायै बिरोंदामिनजों जौगाहजानाय माखासे रेल लामा बा रेलगारि बा अख्रां लामाजों जोङो बिरबायनाय जों बिर खंफोर आरो बेबायदिनो जोङो दै लामाजों जोंहा ओ जावनो हानाय जे जि दिङाफोर बेफोरो जौगाबोदों आरो बेफोरनि खम समनि गेजेरावनो मोनसे जायगानि मोनसे जायगासिम जोङो दावबायनो हायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो गोदो गोदाय ओ जोङो बेबायदिनो हान्था मेला राहाया मोजां नङैयाव जोङो मा होननानै बुङो फालांगि बेफार फालांगि खालामनायनि राहायाबो जोबोद खममोन जेन'बा गारि मथर हाबजायैनि थाखाय जोङो माखासे जोंनि दिहुनथाइ आबाद बा मा माखासे बेसादफोरखौ जोङो लांलाय लाबोलाय खालामनायाव खोब जोंहा खस्थ' जायोमोन। आरो बेबायदिनो जोङो बेखौ मख'नो हायो जे जोंहा आथिखालाव बे बेनिफ्रा फ्राय साबसिनथार जोङो गोबां सुबिदा मोननो हाबाय लामा बा हान्थामेला राहा लामाजों लोगोसे जोङो माखासे माखासे जौगाह बिरोंदामिनजों जौगाहजानाय गारि मथरनि राहा जोङो ट्रेननि राहा ओ बेबायदिनो बिरखं आरो जोंहा जाहाजफोरनि राहा बेफोरो गोबांथारसै आरो बेबायदिनो जोङो हान्था मेला राहानि सोमोन्दै जोङो सावरायनोबा जोङो बा दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनोबा जों बेखौ मख'नांगोन दावबायनाया मोनसे मोजांथार खान्थि बियो जोंनि गोसो सान स्रिखौ ओ बेखेवनानै होयो बेबायदिनो जोङो आथिखालाव जोङो बेखौ नोजोर बोनानै नो जोंनि फरायसालिनि फराफारियाव जोङो सोलोंथायारि दावबायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लाफा लाफाबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे हाबाफारिखौ जोङो बोसोर खेबसे लानायखौ नुनो मोनो फ्राय आरो बेबायदिनो जोङो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जों जोङो ओ फरायसालिनि बिजाबफोराव जोङो ओ गासैबो माबाखौनो जोङो ओ लिरनाय महराव मोनो नाथाय जोङो बेबायदिनो ओ लिरनाय महरावल' मोननायखाय जोङो माखासे गोनांथार खोथा बाथ्राजों लोगोसे जोङो गोनांथार माखासे ओ नुथाय जोङो बेखौ नुनो थाङा। बेजों लोगोसे लोगोसे जोङो फरायसालिनि फरायनायजों लोगोसे जोङो बैफोरबायाददि जायगाखौ जोङो ओ मोगथाङारि महराव नायनो थाखाय जोङो दावबायनानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैनाखि बायखोन्दा नेसफोराव थांनाय आरो जोंनि गुबुन गुबुन माखासे लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा बा जुनारसालि बा बेबायदि बिदि गुबुन गुबुन जोंहा जायगाफोराव थांनायनि गुबुन बै जाहोनानो जाहैबाय बै जायगानि थासारिखौ संबिजिरनाय जेरै बै जायगानि मानसिफोरा माबायदि जायो माबायदि बि थायो बै जायगानि माखासे आबहावाफोरा माबायदि बे जायगानि माखासे रावफोरा माबायदि दि बै जायगानि माखासे समाजाव सोलिनाय बिथिंफोरा माबायदि बेफोरनि सायाव जोङो नायबिजिर आरो जोङो माखासे रेबथुमनाइ लिरनो थाखाय जोङो दावबायनाय बा सोलोंथायारि दावबायनायखौ नु नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो बेफोरनि सायाव जोङो दावबायनायनि सायाव जोङो सावराय हायो‌ आरो‌ नङा होमबा नोंथां थिग दा बेबादिनो जोङो दावबायनाया जोंहा मोनसे मोजां खान्थि आरो जोङो दावबायनायखौ लाबाय थानांगौ नङा होमबा नोंथां बेनोसै आरो नोंथां ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों दायो माखासे जोङो दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां औ औ नोंथां गोजोन्नाय थाबाय